खोनादों ना औ? जों दायो एबार मागोनि बागै रायलायनोसै ने मागोनि बेलायाव उम मागो हो? मागोआ जाबाय जोंहा फिथा सौराय जानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा? हेलौ। हेलौ। खोनादों ना? औ मागोआ जाबाय जोंहा फिथा सौराय जानाय फो मोनसे फोरबो।
औ
उम बेवहाय बायदिसिना फिथा सावना जानाय जायो आरो
ओ बेबो मोनसे मिथिंगाजों मिथिंगाजों माबा जानाय गेलेजानाय मोनसे धो सोमोन्दो गोनां ओं फोरबो नालाय जों बेखौ फा फालियो आरो माने बेबो जों
माने मावखांनानै लांखांनानै मारा हो खांनानै मोनसे फोरबो फैयो आरो बेनो जाबाय मा
औ उम फिथा सौराय जायो
ओ मावनाय दांनाय समाव गायनाय फुनाय समाव मा मागोआव माइब्रा माइ गायनाय जायो नालाय बेखौनो फिथा सावनानै जासिगोन आरो
औ बि आरोे मागो होनबा मागो होन बाबो माने बुहुत गोजोनथाव माने रंजाथाव फोरबो आरो खायफा खायफा बिदिनो रंजायो नालाय न' न' था मागिनायबो जायो
औ मागिनायबो जायो मागिनाय माने बेना मागिनाया एसे आलादा फिथ था मागिनानै जायो आरो
औ गोजां बोथोर समाव जायो नालाय गु दुं गुदुं
फिथा सावनानै जायो आरो फास्टआवथ' जोङो फास्टआव जो ङो मा होनो माइरंखौथ' सोमनानै लाग्रोयो ना औ माइरं सौनानै लानानै एक थारिखनि सिगांमोन नामा मागोन एक थारिकनि सिगां
माबा सिगोन बेयावबो मोनसे संक्रान्त होनाय सोदोब थायो नालाय
औ माइरंखौ सोमना लानानै देना लाग्रोखायो आरो ओमफाय अखानायै बे मोनायावबो सो सावोने सोरबा सोरबा
ओ बिगोमा बे देलायाबो जमा जमा देलायलाय लायो सोरबा दिंखिजों सोरबा उालजों बेयो आरो
फै जोंहानिखौ देगोरनो होननानै देगोरनाय जायो आरो।
औ।
बेसानाव देखांबाथाय बिसिनाव देहैबाय ओमफाय मोनायाव सावसिगोन ओमफाय जोंहानिखौबो इदिनो जानाय समाव बेबायदि आरोना। गोथां गोथै माने इदिनो सा-सावजेननाय समखौथ' गारना हरो ना खोलाथिं साहाथिं। बिदि गारहरग्रोयोना बिनि उनावसोमबो जों बयबो जानाय जायो।
ओं बोसोर गोदान ना लाय होग्रा सोरबा न'नि मानसि गोमानायफोर माबाफानायफोरबा।
बावहरनाय जायो आरो औ बावहरखांनायनि उनावसो न'नि फुजायावबो होयो नामा औ।
ओं फुजायाव इदिनो गावबागाव गावबागाव माबासिगोन होसिगो
होसिगोन होनानै ओमफाय न'आव जानाय जासिगोन आरो ओमफाय इदिनो नै आमखि जोंहानाव जाफ फै होनलायनानै जा जाहाना माबायदि जादों। होलायनाय जासिगोन आरो मानो जासिगोन आरो इदिनो फिथाया जाहैबाय औ फिथायाथ' बेवहाय लारु फिथा। अनासे फिथा होनो नामा इखौ अनासे फिथा एन्थाब फिथाखौसो अना होनोना मायो आं मोजाङैनो मिथिबावासो।
एन्थाब फिथाखौनो होनो खोमा।
औ ओमफाय आरो थावनि फि था लारु। ओमफाय आरो लावदुमबो जासै दानिया सिगाङावथ' बेबायदिमोन। सिगाङावथ' बेबायदिमोन मागोनि समाव लावदुम फिथा जाब्ला मोसौनाव दुमालु जायो। होनोमोन ना दानिया जासै जाबालायनो माहाजोन। जाबालायनो माहाजोन जायो। दाना बिदिसो फोथायसैलाय। जालाबायसै दाना मोसौबो फि ला नालाय।
मालाय अनेख फिथा बाहायथारो मागोआव बानायनो गोरोंफ्रा।
औ। औवा हासुंनि फिथा बेखौथ' माबा मा था हमनाय बायदिस
औ माइब्राखौल'। बे सोना दोनबाय नालाय बे
दै दै होना हासुंखौ सावनाय जायोना?
औ माने सोग्रोनानै दोनसिगोन सोगो सोग्रोसिगोन सोग्रानै ओं। गोथाव मोनजायोनो आरो। ओमफाय सिबिंनि फिथा औ नालेंखलनि फिथा बानायसिगोन।
ओं। नारेंखलनि फिथा सिबिं फिथा सिबिं लारु ओमफाय आरो मा होनोमोनलै सुजि लादु। बेफोरबायदि बानायो आरो।
अनेक अनेक बानायो आरो उम।
जाय हायो जेरै जेरै रोङो एरै। बानायनाय जायो आरो। थेवब्लाबो एयाव एव एनथाब फिथायानो आरो थावनि फिथायानो गुबै होनजायोना।
औ ब' बेलेग
बेवहायबोथ' गामि गामि बेदर जायो।
ओं।
ओमफ्राय जेरै बैसागु बेथोर बेबायदियानो बै बैसागु बायदियानो थेवब्लाबो माने बे एसे बेलेग आरो। माने बेयाव रंजानाय माने मोसानाय रंजानाय गैया आरो थेवब्लाबो फि फिथा मागिनानै जानाय गोसोनि रं जानाय बेयावबो दं आरो
औ माने गोजां बोथोर सम जाहैबाय नालाय।
औ फिथा गुदुं गुदुं आरो साहा गुदुं गुदुं लोंनोसै फुङावबो लें हरनानै जानोसै गामि मानसिफोरखौहाय बेलासेयावबोथ' फै जाहानाव हाबलांफै फिथा जालांफै जाहानि फिथाखौ जालांफै होनना लिंहरनाय नालाय बेबा बेनाव बेबा बेनाव जालाय लायो आरो। फुं समाव औ आरोथ' बेलागुर जायोना मागो समाव। फास्ट फिथा देखालिनो बेलागुर जानाय जायो। बेलागुर जानसै बेलागुर माने औ।
जाग्रोसिगोन ओमफ्राय हरावहाय जेब्ला मागोनि एक थारिख जायो अब्ला सावसिगोन आरो।
न' मोनसे लुना लानानै नारानि बेखौ बेयावहाय बोथिसे खाम बेदरजों बायदि मैया जाय जेरै हायो एरै ओंखाम ओंख्रि संना जानायखौनो बेलागुर होनो नालाय। ओमफ्राय लावखार ओंखाम जानाय ओं जमा ओंखाम जानाय आरो गथ'फोर ओंखाम जाखांनानै आरो बेयावनो हर थानो सै आरो हर थासिगोन हर थानानै उनावहाय ओं हरे हर गेजेरावहाय बेखौनो सावसिगोन आरो जेब्ला दाउ अमा ओ दाउ माने दाउफोरा सिखारि समाव सावना दुगैहैग्रोसिगोन सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां थाव फोनसि स्रां सावसिगोन सावनानै ओ जेब्ला दाउ नु ब्ला मा जायो होन्दोंमोन बादुवा जायो बादुला जा यो होनोमोन। ओमफाय ओमफाय बेखौ सावखांनायनि उनाव अ सावनाय समावथ' मोनसे बुंनाय दंमोन ना? मा होनोमोनलाय बैयो? दं बेलागुर मोसौनि बिगुर होनलायनाय मोनसे माबा दं आरो बेयावबो।
उम बे बेलागुर सावनानैबो मोनसे नेम
नेम आरो अ बुंनाय सोदोब दं आरो इयावबो उम। ओमफाय आरो बेनि उनावसो फिथा मागिनोसै। सिखारना फैखांना बेलागुर सावखा औ उन्दै उन्दैफ्रा मागिसिगोन आरो बयनाबो गामियाव फैनानै प्लास्टिकआव लानोसै आरो फिथा मागिनोस सै। बेनो आरो मोनसे खुसि। बेयावबो आरो गामियाव बो गामियावबो बेयावबो फुजा होनाय जायो ओमफाय आरो
एदिनो गावनि गाव गाव बयबो न'खर थाखाय होयो आरो
ओं। बिनिफ्राय आरो बेदरबो अमाफोरबो बु थारना जानाय जा अमाफोर माबानानै जानाय जायो आरो बेयाव अमाफोर जमानो।
जमा रायजोफोरा
औ ओमफ्राय न'खरै न'खर रानलायनानै जायो आरो। ओमफाय आरो बेयावबो मोनसे जुमाय जुमायबो थ' संखायो नालाय बे समावबो। सिगांनि समावथ' बांसिनमोन। दानियासो गैला। मागोब्ला फिथा
माय फिथा साहा लोङो।
फिथाफोरखौनो मोनजाबावा सोरनियावबा दानिया। सिगां बायदि नंलिया आरो। उम
औ
ओमफ्राय आर
हारिनि हारिमु जों बेफोरखौबो
औ मोनसे फोरबो आरो बेबो रंजानायनि मानसिनि।
औ एंगार हायै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय ना
सोलिबोनाय नालाय बेयो औ
बहुत इन्टारेस आरो। मागो फोरबाबो रोखोमनि। माबायोमोन जायोमोन बेरायोमोन बो जायो लोङोमोन आरो दा खम
दानिया सोलायजोब्बाय एसे एसे गासिबावबो गोदान माबा जाबाय नालाय।
मावदां जा।
औ
ए
मावबायबो दांबायबो बिदिनो फोरबोफोराबो जालाङो सै मागोनि उनाव बैसागु बाय मैया फोरबो जालांसै आरो फुजायालाय आरो फुजाबोथ' दङना गायखांनायनि समाव फुजाबो जायो।
औ
बेवहाय आरो मा माबानि अनगायैबो बेलेगबो जायोना। माइब्रानि अनगायैबो जोसाफोरखौबो जायोना फिथा माखौबा माखौबा
औ जखौबो होजायो बानायनो
आरो मोनसे दङ बै मा बेलागुर सावखांनानै दुगैखांनानै दालाय गय फिथाइ गय बिफांफोराव माबा खानायालाय जिगाबखौ लानानै ओरै खायोमोन ना फिथाइया बारा बारा थायथों होननानै फिथाइया बांसिन थाङो होननानै बेखौबो फोथायनाय दं आरो बर'फ्रा जोङो टाइमारबो नामा मिथिनानै मोनला
औ फैयो गाय खायो आरो माबा जिगाब लानानै
आ
बुग माने आलासि जानो थाङो नालाय बिसोरबो
औ
बे गय बिफांफ्राबो आलासि जानो थाङोना मायोनो बेखौ ओंखायनो जाहाथे आलासि जानोथाबो अ बिदि खाना लाखिनो थाखाय बेखौ खायोनो आरो
एह
जाहाथे खायाबाथाय खम थायो नालाय थाबोनाय बावगारिनि आरो दाहाथे बिसोर बावगारिनि आरो ओमफ्रायो बिदिनो गिदिर गिदिर थाइथें होनानै